औ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां औ माने एसे भलिमखौ एसे गोसा हो एसे खम खोनादों नोंथांनिखौ औ लासै खोनादों।
हाइ भलुमावनो दंखायोमोन आंनिया
औ
खोनादोंना?
औ खोनाबाय दे नोंथां।
औ औ औ औ मा खालामगासिनो नोंथां?
आं दा ओरैनो दसे सम जिरायनानै दं आरो ना।
अ दे थिगानो दा फन हरनायनि जाहोना जाहै बाय ओ जों जेनेबा जोंनि ओनसोलाव बा एसे खाथि खाला ओनसोलाव देहा फाहामथाइनि सोमोन्दै सरायनो थाखाय थाखाय हरदों आरो
औ औ
औ औ औ दा जोंनिया देहा फाहामथाय होनोबाथ' जेनेबा जोंनि देहाया माद माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा जेरै लोमजानाय साजानाय बा देहायाव माबा मोनसे अंग'आ बायनाय बा बौनाय जिनाय बैफोरफोरखौ थिग खालामनायखौनो देहा फाहामथाय होनना बुङो नङा होमबा औ। दा जों बे फाहामथायनिखौ गोदोनि समनिफ्राय सावरायबोनोसै नङा होमबा ना नों औ जेनेबा औ गोदोनि दिनावहायथ' जेनेबा दै दानि जुगनि डक्टर बा मेडिकेल बा फार्मासि बे बा जोंनि बायनानै मोनाने मेडिसिन बैफोरथ' जोबोद खममोन नालाय बा गामि ओनसोल आथिखालावहाय बेफोरो फा ओमफाय ओ माने फाहामथाय ओनसोलफोरा बा फाहामथायनि थाखाय जा जिखिनि परिस्थिति नांगौ। बा जोंनि फाहामसालि नांगौ बैफोर गैयामोन नालाय बे गामियावनो जेनेबा जों जेरै कबिराज कबिरासखौबा बर'आव मा होनोमोन? आं बेखौ बावबाय कबिराजबा अ औ अजा बा ओरैनो बे मैगं मुलिफोर होग्रा बेफोरजोंनो फाहामथायखौ लायोमोन आरो ना ओमबा? जेनेबा जोंनिया इसे ओ फिसा फिसौ लोमजाबा जेरै गगा मोननाय गुजुनाय बायसि दिनै गुदुं जानानै लोमजानाय बैफोरफोरखो जेनेबा ओ हाग्रानि मुलि एसे एनै होनानैनो फाहामोमोन आरो
औ
औ बेनिफ्राय आरो जेनेबा आखाइफोर बौबा बा आखाइफोर बायोबा जेनेबा बैफोरो अजा फोरा मा खालामोमोन जेनेबा हाग्रानि बे मुलिखो आं बुंनानै जेनेबा आखाइ बाय बेयाव मा मा मैगंनि रोसि होबा बा मा मैगंखौ खाबथाना होबा हामो बेफोरखौ थि रोखोमै नागिरनानै ओ बेफोराव खाबथानो होबा आखाइ बौनाय ओ आखाइ बौनाय आखाइ बायनाय बा जायखिजाया मोदोमनि जायखिजाया अंग' बायनाय बा हारा फोर बायनाय बैफोरो थिग जायोमोन आरो औ आगोल दिनाव। किन्थु दानि जुगाव मा जाबाय बे गामि ओनसोलफ्रावबो फार्मासिफोरा बांबाय नालाय डाक्टरफोराबो बे गामि ओनसोलफ्रावबो सहैनो हाबाय नालाय। मा जाहैबाय आजिखालि जुगाव बैफोर ओ खायसे आगोलनि जुगनि बे ओ नायनाय बा अजाफोरजों नायनाय बेफोर एसे खमलांबाय आरो डाक्टरानो मा खालामो बिजि होयो बा सेलाइन होयो बैफोर खालामनानै दा ओ आगोलनि अजा बेजाजों नायलायनोसै। खमायबाय आरो दंङ दंनायालाय दाबो एसे एनै दङ। गासिबो बेमारखौनो जिहेथु डक्टरफोराबो। हाजोबा नालाय। दा। दानि जुगाव मा खालामबाय जेनेबा हाराफोर बायोबा। बा आखाइ। फोर बायोबा जायखिजाया। मायबा मोनसे अंगआ दुखु मोनोबा। बेफोरखौ। माने जेनेबा मेसिन बाहायनानै बैफोर सिंङाव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौबो नायहरनो हायो आरो आजिखालि। जेरैहाय आखाइफोर हाराफोर। बा अंगनि माबा देहानि माबा मोनसे अंगफोरा बायोबा जों एक्सरे खालामनानै नायनो हायो माया बायदों। बे माया बायाखै बिदि खालामनो हायो आरो। आरो जेनेबा। जोंनि मबेबा मोनसे अंगआव मायाबा सिंङाव माबाफोर दुखु मोनना दं नामा बैफोरखौ। नायनो थाखाय जों मा खालामनो हायो आजिखालि। सिटि स्केनबो बाहायो आरो। सिटि स्केननि टेक्नलजि बाहायनानै बे सिंङाव देहानि सिंङाव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौबो नायनो हायो। आरो जेनेबा आजिखालि उदै। उदैफोर सायोबाबो।
औ।
खालामनो हायो बे आल्ट्रा साउन्ड होननानै। आलट्रासाउन्ड बाहायनानै जों मा। खालामनो हायो। टेक्नलजि बाहायनानै जों उदै सिंङाव मायबाफोर जमा जाना दं नामा। बा उदैया सायो। सानाया मानि थाखाय जादों बै। खौ नायनो हायो आरो। एकदम मेडिकेलफ्रा फार्मासिफोरा जाबाय नालाय। दा बे। मेडिकेलफोरनिफ्रायनो बा फार्मासिफोरनिफ्रायनो मुलिफोरखौ जानानै। ओ देहाफोरनि फाहामथायाइखौ बांसिन खालामो। आरो आजिखालि जुगाव।
औ औ।
अ बिदि जाबाय। बेनिफ्राय ओरैनो फाहामथाय होनोबाथ' आरो बेफोर बेखिनियानोसै नङा होमबा? दा बर्थ'मान आं मिथिनाया बेखिनियानोसै आरो। आरो जिहेथु साइन्सनि जुग जाबाय नालाय? बे जनो बा ओ मानसिया बानायनाय जेनेबा बै ओ केमिकेल बाहायनानै मानसिया बानायनाय मुलिफोरखौनो बांसिन जासै आरो आजिखालि।
औ औ।
आंनि बादिबानबैफोर केमिकेल खौ बाहायनायनि साय जुदि सोरबा मिथियोबा आरो बे जेनेबा हाग्रानि नि मोननाय मुलि बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ दंफां लाइफां बैफोरखौ खौ जानानै जुदि खायसे बेमारा हामोबा बैफोरखौनो बाहायनांगौ आरो आंनिबा। मानो होनोब्ला? बैफोर दंफां लाइफांनिफ्राय ज मुलिफोर जागोन बै खौ मुलि दानो आ जेनेबा। खेंसालियाय गाज्रि खालामनाय जेनब साइड एफेट। साइड इफेक्टआ बैफोरनिया जोबोर खम आरो बा खायसेया थाखायानो साइड इफेक्ट थाया आरो खिन्थु दा जोंनि ओइ केमिकेल बाहाय बाहायनानै रासायनारि मुवा बाहायनानै जा मुलि बानायगोन टेब्लेट बा ओरैनो दैलावनि मुलिफोर बानायगोन बै साइड इफेक्ट थायो आरो बांसिनानो बेनि जाहोनाव मा जायो खायसे रासायनारि मुलिखौ जाबा नाथाय ना रासायनाारि आ आदब बाहायनानै बानायनानै मुलिखौ जाबाथ नाथाय मोनसे बेमार हामनो गारै गुबुन मोनसे बेमारजों आरो जाफिननाय नुयो आरो। बिदि जायो। औ ओमफ्राय? ओरैनो नोंथाङा मायबाफोर मिथिगौ नामा फाहामथायनि सोमोन्दै आरोबाव
फाहामथाइनि सोमोन्दै गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम सोलायनायाव गोबां सोलायबोबाय मान ने गोदोनि दिनाव बे मैगं मुलि फोरजोंनो हाग्रायाव मोननाय मुलि बे जोंनि बारिफोरावनो मोन नाय मुलिफोरजोंनो माने गोदोनि अजाफोरा बुथुमनानै देलु देला खालामनानै बे आखाइ आइ आथिं बायनाय बेफोराव होयोमोन आरोना। बिदिनो बे जनदिस जानाय बेरामफोराव लेवानि बिलाइफोरखौ माने लेवानि बिलाइफोरखौ औ बेफोरखौ बुथुमनानै बिसोर माने माला सुना गानहोनाय बिदिनो खर'आव खर' सायाव उन्दुनाय समाव सेफ्लेनानै हो नाय बे लेवा लाथा होन बुङो ना। अ बे लेवा लाथाफोरखौ दाबो औ हामो हामो दाबो बानायो बेबायदिखौ। माने हाममारो आरो ने बे जनदिस जानाय बेरामा। बेजोंनो हामो आरोना ओ बिदिनो उदैफोर साबा दाउगां फोरा सावनानै लोंहोयो। मोननो गोदोनि माने अजाफोरा आरोना। औ बि
मायबा मोनसेथ' हामनायनि बेसाद थाखोन नङा होमबा बेखायनोथ'सो होदो
औ माने गगा मोननायावबो औ गगा मोननायफोरावबो औ औ जारियो ओं थास' बिलाइ लानानै माने बेहाय ओ जानाय थाव आरो दै मिक्स खालामनानै बे दुब्रि हाग्राजों माने जारियो आरोना बे थास' बिलाइ लानानै। औ होमबाबो हामो आरो बे लोमजानाया बे जन्दिस जानाया आरो ना जन्दिसखौ जायखौ ओ गो दोहाय माने डक्टर गैयामोन आरो आरो जन्दिसनि मुलिबो ओंखाराखैमोन। नाथाय दा बेफोरो डक्टरनावबो आजिखालि मोनग्रा जाबाय आरोना दानि जुगाव बेफोर मुलिखौहाय ओ आरो ग गथ'फोर गगा मोनोबा गोदोनि दिनाव बे ओ मुलि दंफां दङ' बस होननाय बेखौ माने बिनि रोदाखौ बुफुनानै देनानै गथ'नो मोनामसौहैयोमोन आरो ना हो औ हायाव रज'यो हा सिङाव बेदर थाङो अ बिलाइया थाराय बदि बे थाराय बायदिनि बिलाइखौ माने देग्लिनानै बेबो खर'आव इन्दि बिलाइजों हमनानै होयो आरोने थालोआव गथ' गोरलैनियाव अब्लाथाय गगाया रुङो जाहैदों आरो खौ माने आखाय फोरावबो माला गानहोयो गन्थं आवबो मोनामसुहोयो आरोना बेजोंनो गगा मोननाया गोदोनि या फाहामो मोन जाहैदों आरो बिदिनो गुजुनायाव बे गुजुनायाव थुलुंसि रोसि बेरेमोदै बेफोरखौ खौ माने सेफ्लेनानै थुलुंसिजों बेरे मोदैजों
औ औ औ बे थुलुंसियाथ' जोबोर मोजां बेसाद होनना मिथिगौ मिथिनालाय आंबो औ ओरैनोबो जाबाय थानो हायो बे बेसाद
औ ओरैनोबो जाबाय थानो हायो आरो नैबे खिफि बेन्दों होननाय मोनसे ओ मैगंखौ नोंथाङा मिथिगौ ना? अ बे खिफि बेन्दोंखौ मा ने उदैनि बेराम फाहामो आरोना बे उदैनि बेराम उदै सानाय गोबां ओ गोबां बेरामफोरा बे खिफि बेन्दोंजों हामो आरोना
औ औ
दिनो आरो अन्थाइनि फाहामग्रा जेनेबा अन्थाइखौ बा गेस्टिकखौ फाहामग्रा मोनसे ओ बिलाइ मुलि दङ बेफोरखौ माने देनानै गोदोनि अजा फोरा लोंहोयोमोननो फाथ गाजा होनो जायखौ बेखौ माने औ बेखौ माने अन हाथाय जानायफोरा ओ जामलाङो होननानै माने फुं समाव देनानै लोङोमोन आरोना गोदोनि दिनाव थ' माने मा जादों मा जाहैखै नायनो बो सम गैयामोन नालाय बे खायनो ओ डक्टर अजा खा थियाव गैया थांनो हाया बेनिखायनो जोङो माने गोदोनि मानसि फोरा मेगं मुलिफोरखौनो बारियाव मोननाय हाग्रायाव मोननाय बेफोरखौ माने देलाबायनानै जायोमोन आरो आथिं आखाइ बौ बा मोनसे माने फाहामग्रा मुलि दंमोन जाहैदों बेखौ माने बौनाय थै गनाय फोरक ओ ने नाफ्लेनानै आरोना अननानै जिसे गोबावजों खाबथानानै हो बाय माने थैया थाब थायोमोन जाहैदों बेनिफ्राय बे खानसिसा दरं फुल होन्ना सोरबा सोरबा खानसिसा होनो जायगा जायगा बेखौबो माने गगा औ माने गगा मोननायाव बा आवा बायनाय ग थंख्रि जायदि आवा बायो ना? गगा मोननानै थै गयो गन्थंआव बेखौ माने रोसिखौ नाफ्लैनानै सेब नैजिसे गोबायाव लानानै सेबनानै गन्थंआव सोना होबा माने खारो जाहैय देन डियो हामो आरो बेखौ जायोबो आरोना औ जायोबो आरो गगा मोननायाव हामो होननानै बेखौ गगा रंनाय बायदि जायो आरो माने गोदोनि बिदिनो मैगं मैलानि जोंनि बारिफोराव मोननाय बिलाइफोरजोंनो माने गोबां बेराम
औ फामोमोन फाहामोन नंगौ नंगौ बे जेनेबा ओरै जाबाय थाग्रा फिथाइ सोलिख खायाबोथ' बेखौ जाना होबा गेस जानाय फोराबो गस्ट्रिक प्रब्लम जानाय फोराबो हामनो आरो बेजों बेखौ जाबाथाय बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंनि जेनेबा गामि ओनसोलावहायथ' जेनेबा मैगं मैला फोरानो बहुत थारमाने मुलि हारि दंसै आरो जेनेबा बे खाव थिनाय जों बे जेनबा थास'फोरखो जाबाबोथ' जोंनि थै बाराय होननाय खोनायो बे जोंनि थैयाव थानाय आइरनफोरा मोजां बारायो होननाय खोनायो आरो।
थास' बिथुरिखौ जायोबा आरो थास' गांखं बे रज'नाय थास' गांखं गोसोम निखौ जायो ब्ला माने आइरन भिटामिना माने ओ सुफुंजायै जाहैदों आइरन भिटामिन मोनो आरो। नि मोनसे बे आइरन भिटामननि कमि।
नंगौ नंगौ नंगौ औ औ औ औ औ औ होनबा जोंनिया। समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ दे दोनथ' जायो दे औ औ गोजोन्थों।